हेलौ औ औ बुंदे
खोना दोंना? औ इसिंनि बर'फोरनि इसिंनि बागै आङो एसेयै बेनि सायाव एसेै बुंनो सानदों बुंनो हागोन ना? ओ इसिं न'होननानै बुङोबा जोङो इसिं न' बु होन होननानै बुङोब्ला जोङो बे इसिं न'खौ जोङो सानजा साहाथिं लुनाय बेखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ औ औ नंगौ
मा न'खौ जोंनि बर' सुबुंफोरा जोबोद साब सिखोनै लाखियो आरो बेहाय ज जोङो गोबां ओ बेखौ साब सिखोन लाखिनायजों लोगोसे आरो बे इसिं न'आव जोङो माखासे माइनाव फोर दोननायखौबो नुनो मोनो आरो बे इसि न'खौ जोंनिया फोथायनाय दङ जे साब सिखोन लाखि खियाबा एबा खालाय दै फैनो दोनोबा बेनो ज जायोबा बेयनो लोङोबा जोंना माइनावा रागा जोङो। एबा जोंखौ गोरिब खालामो। होननानै जोङो ओ बिदि फोथायनाय दङ नंगौना? नोंथां इसिं इसिं न'खौ जोङो बुंनो थांनायावथ' लुनायाव इसिं न'खौ जोङो लुनायाव बुंनो थांबा जोङो मोनथाम ख'थाखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
आरो बेफोरबायदिनो इसिं न'खौ जोङो ओ औवाफोर फोर औवाजों लुनायखौ बो नुनो मोनो आरो इसिं न'आव जोङो जोंनि फारफ्रोमबो थोरसि- लथा दोननाय आरो बेजों लोगोसे ओ गारहा जाय गारहायाव जों दै दोनो आरो थौ साराय जाययाव जों ओंख्रि सङो। बेफोरजों जोङो इसिं न'खौ साजायनाय जायो। आरो बेहाय जोंनि संनायाव फोराव ओ जोंनि सागं थायो खादौफोरबो थाफादेरो जायखौ जोङो ओंखाम संनाय फोराव जों बाहायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव आरो बेफोरबायदिनो। इसिं न'खौ जोङो लुखांनानै जोङो माखासे हाफोर खौ माखासे बिथाखौ मोजाङै खोनानै हाजों खोनानै जोङो अरदाब जावनाय जायो नंगौ नोंथां अरदाबखौ जोङो मोननै जाव ना लायो जाय अदाबाव मोनसे मोनसेयाव बे मोननै अदाबखौ मानसिफोरा गावनि थाब सुबिदानि थाखाय खामनायखौ नुनो मोनो। ओ मालाबा समाव जोङो माबेबा ओंखाम -ओंख्रिखौ थाब -थाब संनांगौ जायोबा मोनसेथिं ओंखाम मोनसेथिं ओंख्रि जाननानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। जायजों जोङो मोननैयावबो अर सुनानै जोङो थाब सुबिदाखौ मोननो हायो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो दानि मुगा यावथ' आथिखालाव बे इसिंन'आव अरदाबजों लोगोसे जोङो माखासे गेसफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनो। मानसिफोरा गोबाङानो गावनि एसे -एनै ओंख्रिफोर भाजाफोरखौ बानायनायफोरखौ जों गेसफोराव नुनो मोनो। जेरैबायदि साह फुदुंनाय आलासि दुमसि फैबा एबा मायबा माबि फाजा ओंख्रि एवनायफोराव जोङो ओ बे गेसखौ बाहायनाय नुयो इसिं न'आव। ओ आरो जोङो न'खराव इफोरबायदिनो फुजा जायोबा जोङो इसिं न'खौ जोबोद साब सिखोनै लिरनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबाना इसिं न'आवसो जोंनि लोखि माइनाव जिरायो होननानै जोङो फोथायो जायनि थाखाय जोङो फुजा होनायजों लोगोसे आरो बेहाय मायनाव बावनायाव जोङो इसिं न'खौ मोजाङै ओ लाइजौलाय बनानै आलारि बाथि सावनानै जोङो गय फाथ फाथै होनानै माइरं आरो माइ दोननानै जोङो मोजाङै फु फुजिनायखौ नुनो मोनो, आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि नेमफोराव दं जे जोङो गोजौआव दावदै दैसे दोननानै ओ थालिर बिलाइजों खाथुमनानै खाथाबना दोननायखौबो नुनो मोनो। ओ आरो नोंथाङा आङो इफोरबायदि इसिंनि बागै एसे मिथियोबा आंनो एसे फोरमायनो हागौमोन।
औ औ ओ नोंथाङानो बुंखाबाय मानो होनबा नोंथाङा बुंनायाबो सैथो। नोंथां बुंनाय बायदिनो ओंखाम सं न' होमबा ओंखाम संग्रा न'आ मोनसे जोंनि थाखाय गोथार नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
औ जाय नआव जाग्रा लोंग्रा एबा ओंखाम ओंख्रि सङो आरो बियो ओ आरो बै न'खौनो ओंखाम संग्रा न' बुङो ना? बे संग्रा न'आ सागोन सिख सिखोन जानाया जोबोद गोनां मानो होनबा जों बेहायनो गावनि जाग्रा फोरखौ बानायो नालाय। ओ बे न'खौ साखोन सिखोन लाखिनाय बायदि ओंखाम संग्रा न'खौबो ओ जेनेबा सिबि न'खौ साखोन सिखोन माने जेरै जों थानसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनाय बायदिनो ओंखाम संग्रा न'खौबो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ मानो होनबा जोंनि आदारा जोंनि सोललिनि थाखाय जोबोद गोनां बेनिखायनो बे ओ आदार बानायग्रा थावनिखौ जोथोनै लानो गोनां आरो। नङाब्ला जाग्रा आदाराव बाय बायदि बायदि औ बायदि बायदि बेरामनि एम्फौ एनला आरो जिउसाफोर बदेरनानै खहाब खहाबै खालामनो हागौ। बे बिथिङाव जेनेबा जों अराय सांग्रां नोजोर होनो नांगौ, संग्रा न'खौ सानफ्रोमबो सिबस्रां हस्रां साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जेनेबा गारजानाय मुवाफोरखौ गारनो थाखाय राहा खालामना लानो नांगौ। आरो दै गारनो आइजें। मैगं मैला दाखोर गारनो खादा एबा गुबुन मुवाफोर जगायना लानाया मोजां। संनाय खावनाय बुब्लियाव दरजा खोरखि आरिफोरखौ खेवना लानाया मोजां जेनेबा न'मा न' हांखमाया ननेमा एफनला खांख'मा एन्जर मावजि थाम्फै आरिफोरनिफ्राय खाजाखौ रैखायाव दोननो थाखाय मिटसेब एबा आलमारिफोर थानाया मोजां। आरो बेनि अनगायैबो। जेनेबा बारजों गोजौनिफ्राय गारामाइ हाद्रि हाला गोलैदेरि बेफोरखौ फारफ्रोम बिथिंखौ नायनानै मोजाङै ओंखाम संग्रा न'खौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरो ओंख्रि ओंखाम खाारला दैफोन। गोगलैना संग्रा नङा गिजिरा आबहावा जायिनि थाखाय थाब थाब बेफोरखौ फेनेल एबाोखोमजबसा होबथा मुलि बाहायना। एम्फौ एनलानिफ्राय एसे साब'ना। जाना थानाया मोजां आरो ओंखाम संग्रा न' खाथियाव थायोब्ला जों गोबां गाज ज्रि गाज्रि मुवाफोरखौ लाखिबाय थायोबा बेमार आजारनिफ्राय ब बारग'नो हाया हाया जायो, नंगौना नोंथां? औ संग्रा न'आ जेनेबा ओ थौ साराय ओ नाग्रा आथा, साहा दालि, खोस्लि, खन्था, थबसि केटलि ओ जेनेबा गामला, सामस, खेरखा, संख्रि, बानलु, हाल्दै, मस्ला दोंग्रा आयजें आयलाफोरा थायो बेफोरखौबो साफा साखोन सिखोनै लाखि नांगौ नंगौना? र बेफोर जाबाय गासिबो संनाय खावनायनि मोनसे ओ जें आइला आरोबाव गोबां लाइ लावथरफोर दंबावो जेरै थोरसि, खुरै, गिलास, काप, प्लेट, ट्रे, टिफिन, केरियार ओ केरियार, टिफिन, बाक्सु ओ साहानि साहा फिदिं साहा फुदुंग्रा ओ बिदिनोससपेन बायदिफोरखौबो जोङो साखोन सिखोन नै सुस्रां आरिस्रां लाना-लाखिनानै साफायै दोननांगौ। बेफोर म गासै बुंनाय आइजें आइलाफोरखौ जेब्लाबो सुनानै मोजाङै दोननाया मोजां न'खरनि मोजां मावग्रा आइजोआ जेनेबा ओ‌सासे आइजोआ साखोन सिखोनै लाखिनोबा बेखौ ओ सासे आइजोआ लाखि नो हायो। औ ओ अरदाबाव संनाय खावनायनि रोखोमसे एंगार जावै थावनि बेयो जाबाय आदार बानायग्राया खारखाना बे जेनेबा अदाबखौबो जोङो मोजाङै लाखिनांगौ। ओ अदाबा मोजाङै जायोब्लासो सं नाया मोजां जायो, नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
ओ‌ फार्स्टआवनो जोङो बननि बननि बनजों सङोब्ला जोङो मोनसे अरदाब बानायना लानो नांगौ बे अरदाबखौ जोङो इथाजोंबो बानायनो हायो आरो हाजोंबो बानायना लानो हायो बेखौ ओ लाइफां गोबोर गोरानजोंबो फोजोंनाय जायो बनजों सङोब्ला अरदाबावनो सेरनानै बनखौ दोननाया गाहाम नङा बेजों लोगोसे एम्फौ एनला आरि थाफानो हाग ना‌ बिनिखायनो इसे साइदआव दोननानै मोजाङै ओ सिजोलाव लाखिनांगौ आरो। आरो दानिया थ' ओ खाथियावनो ओंखाम ओंख्रि सं-संनाय खाथियावनो दोननानै लायो नंगौना? आरो गोबां बेफोरावबो जि फुख्रिफोर फैफायो आरो एम्फौ एनलाफोर फैफायो आरो साखोन सिखोन बारा जानायखौ नुनो मोना बनखौ खाथियाव लाफादेरनानै सङोब्ला, नंगौना नोंथां? औ औ आरो ओ खैलानि हो? औ औ बुंलाय नोंथां बुंलाय औ जेनेबा औ
दे नोंथाङा बुंनो‌ हागोन
अ हेल' औ औ संग्रा न'खौ औ औ खोनादों खोनादों औ आरो जों ओरैबो बाहायनो हायो जेनेबा संग्रा न'खौ गोग्गो गोथार खालामना लाखिनो थाखाय बार ओंखारलांहोग्रा फेन एबा ओरै एकजेन फेन ना मा होनोमोनथाय बेखौ एकजेन फेन होनो नांगौ एबा गोजौजों उखुन्दै अरलांग्रा गुदुं एबा भेन्टिलेसनबो दोननो हायो नं गौना नोंथां? औ जेनेबा संनाय खावनाय समाव संग्रा नुवा उखुन्दै उला मोनामनाय आरिजों बुंफ'बो। बेफोरो देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि बेनि खायनो गोजौ फारसे इन्जुरजों फिसा फिसा गुदुं दोननो नांगौ एबा पाकानि न' जायोब्ला ए जेन फेन बाहायनाया जोबोद मोजां आरो। बे रोखोमै राहाया संग्रानि न'नि आबहावाखौ बायजोआव दिहुननो हरो फारसेथिं खिरखि दरजारजों गोथार बार हाबनानै आबहावाखौ गोहोमै लाखियो। बेनिखायनो संग्रा न'आनो साबसिन सिन जानाया मोजां आरो।
नोंगौ औ बे नोंथां बुंनाया सै थो बाथ्रा ओ जोङो ओंखाम संग्रायाव बेफोरबायदि उखुन्दैफोरफोरखो थांनो थाखाय थाखाय जोङो ओ जे बिनि थाखाय जायगा होनांगौ जेरै खोरखिफोर जों बानायनांगौ जायो। मानो होनब्लाना नोंथाङा जेरैबायदि बुं दों अदाब बेफोरबायदि उखुन्दैफोरा जोंनि खहा खालामो जाय उखुन्दैया जोंनि बे ओंखाम संग्रानिफोरफाय थाङाबा जों जोंङो‌ ओंखाम संग्रा मानसि याबो गोबां खस्थ' मोनो आरो माबे बा मोनसे ओंख्रिखो मोजाङै संनो लानो सानबा सानबाबो मानसिफोर बिसोरो हाया मानि थाखाय ना उखुन्दैफोरा जोंनि मेगनाव हाबोब्ला एबा जोंनि खगा गन थंफोरा हाबलांबा जोंनि देहा जोंनि मोदोमा जोंनि बिफोराव आलौनाय बायदि मोनो जायजों जोङो गुजुनाय फोरबो गुसे नांगौ फोरबो बायदिबो जों जानांगौ जायो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओंखाम संग्रानि नेम मथियै जोंनि बर'फोराव सोलिनाय बायदि बियो जोङो बेफोरबायदिजों लोगोसे लानायजों लोगोसे जोंना बेयो सेन्देल सोनो मोना होन्नानै गोबां मानसिफोरानो खालामो ओमफ्राय दा बुं थांबा आथिखालाव बेफोरबायदि सि- खायफा खायफाखौ मानिनायखौ जों नुनो मोना आरो जाय मानसिया बाराद्राय गोद थारै एबा गावनि ओ गोसोजों मोजां साब सिखोन लाखिनाय मानसिफोरखौ जों सेन्देलफोरखौ सोनायखौ नुनो मोना। बेफोरबायदिनो जोङो ओंखाम एखिन सं इसिंनि बागै जों बुंनो हायो। आ दा होमबा थां बे इसिंनि बागै जा एसे नोंथांनिफ्राय आं रायनाय मोनबाय जा एसे बुजिनाय मोनबाय नोंथांसिम साब आरो दा बे आयदाखौ आं एसेयावनो दोन थनसै सानबाय
अ औ, जागोन नोंथां, थेंक इउ नोंथां
थेंक इउ